हेलौ।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो?
आंथ' दंथ'यो दा ओरैनो।
आं थोनाव मोनसे ए बाथ थ्रा सोंनो नागिरदोंमोन।
औ
बै ओ एम ए आव माबोरै एडमिसन मोनो बेखौसो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंनाव।
अ'। एम ए एडमिसननि थाखायथ' जों सिगाङावनो बि ए फरायग्रोनांगोन ना बि ए अ' बि ए डिग्रि खौ फोजोबग्रो नांगोन
औ
आरो जोंनिया गुबै थांखियानो जादों एम ए फरायनाय एम ए फरायनो थाङोब्ला एम ए फरायनायनि गुबै थांखियानो जा दों सासे फोरोंगिरि जानाय नङा होमबा फोरोंगिरि जानो थाखायनो एम ए मास्टार डिग्रिखौ फरायनाय जायो होननानै मिथिनाय जायो आरो।
माने बेयाव माबोरै एदमिसन लानो हायो?
अ' एडमिसना उम बोसोरफ्रोमबो जोंहा ओ बि ए नि उनाव एम ए नि एडमिसन जायो बे एम ए नि एडमिसनखौ खालामनो थाखाय गंफ्रोमबो इउनिभारसिटिफोरा एन्ट्रेन्स मोनसे खुंनाय जायो एक्जाम बे एन्ट्रेन्सआव पास जायोब्लानो औ।
एक्जाम होथारनांगौ आरो ना?
औ एन्ट्रेन्स एक्जामखौ लिरथारनांगौ जायैबाय। बेनि उनाव नों फरायलांनो हा
उम मार्कफोरखौ बेसेबांसो लाखिनांगौ जायो बेयाव फास जानो थाखाय?
मार्कआ ओरैनो जोंहा साबसिनथारै फिफ्टि प्लास जायोब्ला मोजां जायो नामा आंनि नुहुरनायाव।
आलदा बोसोर लाना बोसोरो सोलायबाय थायो नामा?
थ' बियो फरायसाफोरनि सायाव जाहैबाय। औ आरो अ नोंथां बुंनाय बायदिब्ला ओरै ओरैखौ बुंदों नामा इउ जि सि नि मोनसे नंस दंना जोंहा नाम्बार इसिबां मोन थारनांगौ होननानै बेयो जादों टिफाइभ मोनथारनांगौ नामाथाय
माबायाव ग्रिजुवेसनाव?
औ
होमबासो एप्लाइ खालामनो हागोन नामा?
औ मास्टार डिग्रि औ नंगौ। नङाब्ला हाया बिदि मिथिनाय जायो। जादो आरो आं मिथियो।
औ बे एम ए आ बोसोरबैसे लायो?
एम ए खौथ' ओरैनो सिगांनि मथेथ' बोसोरनै फरायनो नांगौ जायोमोन जोंहा। आरो नै दा एन इ पि औ एन इ फि टुइन्टि टुइन्टिनि बाय दिब्ला बोसोरसे फरायनांगौ होननानै जोङो मिथिनाय जादों आरो।
बे बोसोरसे बोसोरसेखौ सोरो फरायनो हागोन?
बोसोरसेखौ फरायनो हागोन होनोब्ला बे जायफोरा ओ ग्रेजुवेसनाव बोसोरब्रै फरायबाय बिसोरो हागोन आरो। ओ डिग बे डिग्रिनि मुंखौ ओरै होनोमोन एफ वाइ इउ जि फि। बे डिग्रिखौ जायफ्रा फोजोब्बाय बिसोरो मास्टार डिग्रिखौ बोसोरसेयाव खालामनो हागोन।
औ औ औ।
औ
फाय जायफोरा बोसोरथाम डिग्रि खालामदों बिसोरो बोसोरनैयानो खालामनांबायबा मास्टार डिग्रिखौ?
औ नंगौ बेबायदिनो।
औ मास्टार दिडिग्रियाव एडमिसन फिसफोरा ओरैनो बेसेबांसो जाहैयोथाय?
एडमिन एडमिसन फिसखौ ओ जोंहा बेबादिनो आसाम सरखार आरो सेनते्ल सरखार बेफोरो ओ गोरिब थाखोनि फरायसाफोरखौ एसे अनसुंथाइ बायदियै होयो आरो एडमिसन फिसखौ गोबां खालामनाय जाया जायफोरा इनकाम सार्टिफिकेट दं आरो जायफोरा बि पि एल थाखोनि फरायसा बिथांमोनखौ एसे खम खालामना होनाय जायो आरो एडमिसन फिसखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा औ
माने आं खोनादों माने डिग्रिफोराव ओ इनकाम सार्टिफिकेट बा रेसन कार्ड दंबा फ्रि जाथारो होनना माने बेयाव मास्टार डिग्रियाव फ्रि जाथारा नामा एमिसन फिस एदमिसना?
एडमिसन फिसा बेबायदिथ' फ्रि जाद्राया नामाथाय ओ बार'स' फनन्द्रस' औ नंगौ बार'स' फन्द्रस'सो होनांगोन बायदि मोनदों आङो
इउनिभारसिटि औ इउनिभारसिटि लाना इउनिभारसिटिया आलादा जागोन नाम
औ बे इउनिभारसिटिनि सायावबो एसे सोनारगोन बबेबा इउनिभारसिटिया एसे खम आरो बबेयबा इउनिभारसिटिया एसे बारा बेबायदि लानाय जायो आरो
अै बे मास्टार डिग्रियाव मोनब्रैसे एगजाम जायो ओरैनो
मास्टार डिग्रिनि इकजामा ओ जोंहाथ' बे मास्टार दिडिग्रिया सेमिस्टार सिस्टेम ना?
औ।
बोसोरनै फरायनांगौ जायोब्ला ओ बोसोरसेयाव सेमिस्टार मोननै जाहैबाय। सेमिस्टार मोननै औ।
मोननैयाव इकजाम खेबनै लिरनांग होनबा?
औ। बोसोरनैयाव सेमेस्टार मोनब्रै जाहैबाय गासै इकजाम खनब्रै लिरनांसि गोन
औ औ।
बेबायदि आरो।
ओमफ्राय बे मास्टार डिग्रियाव बेसेबां पारसेन्ट लाखिथारनांगौ फोरोंगिरि जानो थाखाय?
ओ मास्टार डिग्रियाव जोंहा फिफ्टिफाइभ पारसेन्ट नांगौ।
फिफटि फाइभ ना? बेनिफ्राय बे मास्टार डिग्रि लाखांनायनि उनाव ओ मास्टार साख्रि मोननो थाखाय माबाफोर इकजामफोर होबावनांगोन ना ना डायरेक्ट मोनखायो?
अ बेनि थाखायबो आलादा आरो कर्सबो दंबावो। मास्टार मास्टार जाथारनो थाखाय ओ जोंहा दङ गोजौ फरायसालि आरो हायार सेकेण्डारिनि थाखाय फोरोंगिरि जानो ब्ला बि एड कर्स लानांगौ जाहैलाय
बि एड ना?
बिएड कर्स।
ओ बै माबानि कलेजफोरनि जानोबा मा जानो मा लानांगोन?
कलेजनि फोरोंगिरि एबा ओ एसिसटेन्ट प्रफेसार
औ
बेखौ जानोब्ला जोंहा नेट एक्जाम होनांगौ जाहैबाय इउ जि सि नि नेट इक्जाम औ। बेखौ फास जाबा नाथाय जोङो ओ कलेजफोरनि बे इन्टारभिउआव जिरायनो हासिगोन
औ औ बेनिफ्राय बे बिएड खौ मास्टार दिडिग्रि खालामखांनायनि उनावसो लानो हायो नामा?
अ बेयावबो मोननै अपसन दं ओ मोनसे ग्रेजुवेसन खालामनायनि उनावबो जोङो बिएड खौ लानो हायो। आरोहाय मास्टार डिग्री खौ फोजोबखांनायनि उनावबो जोङो बिएड खौ लानो हायो आरो
पि बिएदा बेसेबां बोसोरनि कर्स जायो ओमफ्राय
बेयोनायथ' बोसोरनै जायो आरो जोंहा एन इ पि टुइन्टि टुइन्टिनि बायदिब्ला बोसोरसे से जासिगोन होननानैबो खोनादोंमोन नाथाय दासिमबो खौरां गैथ'वा आरो
अ ओमफ्राय बे बोसोरसेखौ लानायनि क्राइटेरियाया माबायदि जागोनथाय
अ बे बोसोरसे क्राइटेरिया बेनिबो क्राइटेरिया दंमोन औ नंगौ जायफोरा मास्टार दिडिग्रि फोजोब्बाय। बिथांमोना बोसोरसेखौ लानो हागोन होननानै फोसावदोंमोन आरो आरो बेनि ओमफ्राय जायफोरा गेजस ग्रेजुवेसनखौ ब्रै बोसोर फरायखांबाय बिथांमोनाबो बे बोसोरसेनि बिएड खौ खालामनो हागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन।
ओमफ्राय बिसोरो थ्रि इयार्स डिग्रि लानायफोरा बिसोरो बोसोरनै खालामनांगोन होनबा बिएद खौ
औ बोसोरनैखौनो फरायनांगोन बिसोरो।
औ बे बि एडनि थाखायबोथ' एन्ट्रेन्स एक्जाम लिरनांगौ जागोन ना?
औ नंगौ थारखौनो बुजिदों।
औ ओमफ्राय बे बिएदआव एडमिसन फिसफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा बेसेबांसो लायो?
बिएडनि एडमिसन फिसाथ' बेहायबो सरखारि आरो प्राइभेट थाबाय सरखारियाव एसे खम आरो प्राइभेटाव एसे बारा बेखौ जों नुहुरो आरो ओ औ
सरखारि आरो प्राइभेटाव एदमिसन मोननो थाखायथ' बे एन्ट्रेन्सनि मार्कआ दिडिपेन्ड खालामगोन नामा जोंनिया
औ इन्ट्रेन्सनि मार्कआ डिफिन खालामगोन। जोंथ गासिबो बांसिनै खम खम बेसेनजों एडमिसन मोननायखौ जों नागिरोना
औ
बेखायनो गासिबोथ नागिरगोन ना खमाव मोननाय खमजोंनो फरायनो हानाय बिदि बिखौ नागिरगोन बेखायनो कम्पिटि कम्पिटिसना एसे हाइ जायो आरो
बिदिनो मार्क गोबां मोननायफोरासो माबायाव मोनसिगोन जेनेबा गभमेन्टाव मोनसिगोन।
आरो जोंहा अ मोनसे थालांदोंमोनना ओ जायफोरा बि ए फरायखांनायनि उनाव बि एड खौ फरायगोन बिथांमोना ओ गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनिल फोरोंगिरि जानो हागोन बेबायदि क्राइटेरिया दं आरो औ
माबानि कलेजनि हायार सेकेणडारिनि जाहैनो हानाय नङा होनबा ना
आरो जायफ्रा मास्टार दिग्रि फरायबाय बिनि उनाव बि एड लाबाय। बिथांमोना हले बे मोनथामावबो हागोन आरो हायार सेकेण्डारि हाइ स्कुल आरो एम इ स्कुल बेयाव। औ।
ओ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय। फोरमायनायनि थाखाय।
औ जागोन दे औ गोजोन्थों औ। गोजोन्थों।